हेलौ
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ
ओ होमबा नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंना नोंथां
औ फ्रियैनो दंमोन नोंथां औ
ओ नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोन नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां औ
औ होनब्ला जोंङो मोनसे आयदानि सायाव जोंङो सोवरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय ए बर' फोरा आबाद मावनाया गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलि सोलायबोखो बेनि बागै जोंङो सावरायदिनि आंनि सिगाङावनो बुंग्रोनोसै आ बर'फ्राथ' गोदो गोदाय आ बाद मावनो थाखाय जोंङो बिसोरो मा बर'फोरा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ए मोसौ मोसाफोरजों बेफोरबायदि हालेवनानै आबाद मावनाय बे नुनो मोनोमोन आरोना जुदि दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनोब्ला जि बिसोरो मा नांगोलफोरनि गेजेरजों मोसौफोरनि गेजेरजों बा मैसोफोरनि गेजेरजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरो मा सुथि जि बिगासो हा दङबा जि बिगासो हा दङबा जुदि बेखौ हालेवना हालेवनानै बेखौहाय गैयाबाबो ओ नैजि दिन नैजिबा दिनसो लानो नागिरोमोन आरोना ओम बेफोरबायदि खालामनायखो नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे ओ बेफोरबायदिनो ओ जेब्ला हालेव एवखांनायनि उनाव आरो बेवहाय माइ गायनो थाखायाथ' जोंङो दै नांगौ नङा होमबा दै गाव माव दै नांगौखायनो जोंङोहाय मा सिगाङावहाय दै जगायना लाखानांगौ बेनि थाखाय दैमा दंग' बानायना लानांगौ आरोना आबाद मावनो थाखाय बेफोरबायदिनो आरो जाय जायगायाव गायगोन होनब्ला बेयावहाय जोंङो बिसोरो मा माइखौहाय सिगां बस्थायाव सोनानै एबा ओ बालथिंफ्राव दोननानै दैजों सोमना लागोनाय जायो आरोना बेफोरबायदि थाम दिनजों सोमना ला खांनायनि उनावहाय ओ बेवहाय जाय जायगायाव गायगोन बेवहाय एवखांनानै मोजाङै फोमोननानैहाय मै होनानैहाय हाखौ समान खालामनानैहाय बेफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना। थिग बेफोरबायदिनो ओ जेब्ला खोथिया बेसना जेब्ला देरो अब्ला बेखौ फुनानैहाय बे फोर बादि जायगायाव गायगोन बेखौ मोजाङै एवनानै बिसोरो मोसौफोरनि गेजेरजोंहाय मैसोफोरनि गेजेरजोंहाय बेवहाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो दानि समाव जुदि नायोब्ला। ओ ट्रेक्टरफोरजों गोदान ओ गोदान गोदान समजों लोगोसे सोलायबोनायखाय ट्रेक्टरफोरजोंहाय। एवनायखौ नुनो मोनसै आरोना गोदोनि समावहाय मोसौफोरजोंहाय बेफोरबायदिनो नैजि नैजिबा दिन लायोबा से दान लायोबा दानि समावहाय जि बिगाबलाबो बेखौ नै दिनहालागैनो। फोजोबनो हानायखौ नुनो मोनसै आरोना। आरो बेखौबो नांस्लाबावा। ओ बेफोर बादि से दिनावनो बेखौ फोजोबनो हानायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? ओ खोनाना नोंथां हेलौ' औ थिग बेफोरबायदि खालानायमो जों नुनो मोनसै। नाथाय। दानि समायावहाय बेफोरबादि जानायखाय माने बबावबा बबावबा सोलायनो हमसै आरोना सोलायबाय आरोना। बर'फोरनि आबाद मावनायाबो से एफानि समावनो गोदोनि समाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन जेरै- ओ माइ फाथो बेजोंनो लोगोसे बेसर। दालि, सबाय बेजों लोगोसे गोबां मेसें बोथोरनि गोबां- रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना। नाथाय दानि समाव बेफोर सोलायनो हमबाय। बेफोरनि जाउनावहाय बर'फोरनि मावनाय दांनायाबो खमायलांनो हमबाय। आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव बर'फोरा - फ्रा बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि जि दानायखौ नुनो मोनोमोन। आरो जि दानाय नियावहाय गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो बर'फोरनि मा होनांगौ बेखौहाय गामसा, दख'ना खना सादोर बायदि बायदि आगर होननानै दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना। नाथाय दानि आथिखाल मुगायावहाय बेफोरबायदिखौ गोबां खेलेनाय नुनो मोनसै आरो ना। बेफोरबायदिनो जानाय जों नुनो मोनसै थिग बेफोरबायदिनोओ बर'फोरा इन्दि मुगानिफ्राय। गोबां रोखोमनि जि जानायखौ नुनो मोनोमोन जेरै- बिसोरो एम्फौ फिथोब फिसियोमोन एम्फौ फिसिनायजों लोगोसे- इन्दिनि मुगा खालामनो थाखाय एबा इन्दि खुन्दुं खालामनो थाखाय एम्फौ फिथोबनिफाय मोननाय बेखौ दै गुदुंजोंहाय मोजाङै ओ गुरै खालामनानै बिनिफ्राय ओ खुन्दुं बहनोमोन आरो ना। खुन्दुं बहुन खांनायनि उनावहाय बेयावहाय जि दानायखौ नुनो मोनोमोन। जेरै- साद्रि बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना थिग बेफोरबायदि बेयो साद्रियाथ' गुदुं जायोमोन आरो ना। आरो बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव बेफोरो गोमालांनो हमबाय। मानो होनोब्ला बर'फ्रा बेफोरबायदिखौ मावनो थांलिया बाग्रा जालांनायनि जाउनाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना आरो नोंथाङा फंनैसो बेफोरनि बागैओ गोदोहाय जेखाइ खबाया गोबां बानायोमोन नाथाय आथिखाल मानि थाखाय गोमालांनो हमखो आरो माबोरै बानायोमोन बेनि बागै फंनैसो होननो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथांओ गोदो गोदाय बर'फ्रा ओ औवाजों गोबां आइजें आयला बानायोमोन। ओ बेबायदिनो ओ जोंनि आबै आबौ बा आफामोनहा बेबायदिनो जेखाइ खबाइ खादा बायदिफोरखौ हेब नाय जायोमोन। गावनि नांगौ बेसादफोरखौ गावनि गावनि आखाइजोंनो गावनि न'आवनो बानायनानै लानायखौ नुयोमोन आरो आरो बाहायोमोन। बेबायदिनो गंफा- गंनैखौ गामि फोराव बा हाथाय बाजारफोराव फानहैनाय बेखौबो नुनो मोनोमोन। बेबायदियाव जोंनि मोनसे हारिमुवा ओ मोनसे समावहाय गोख्रों जाबोदोंमोन आरो जोंनि सिनायथिखौ होबोनो हादोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ खौ बानाय बा अलसियानि थाखाय जोङोओ सानफानिफ्राय सानफ्रा बेबायदिनो ओ खोमाबोनाय बायदिखौ नुदों आरो आरो बेबायदिनो औ नंगौ आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे समाव ओ जोंनि बर'फ्रा ओ हाग्रा सेर बा दैमा सेरफोराव थानो जोबोद मोजां मोनोमोन आरो मानोना बिथांमोना गावनि नांगौ जानाय जिरादफोरखौ ओ हाग्रानिफ्राय बा दैमा दैसाफोरनिफ्राय बेबायदिनो मोननाय जायोमोन बेनिखायनो बिथांमोना दै बेबायदिनो हाग्रा सेर दैमा सेर बेफोरबायदियाव थानो मोनो मोजां मोनोमोन जेरै हाय हाग्रानिफ्राय जों मोनो फिथाइ सामथाइ बन बेबायदि दिनो मैगं थाइगं ओ बि आरो दैमा दैसाफोरनिफ्राय जों मोनो ना साम' खांख्राइ खौ मोननाय जायोमोन बेनिखायनो ओ दैमा दैसा हाग्रा बंग्रा बेफोरनि खाथियाव थानायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन ओ टाउन सोहराव जोङो थानो बानाय बेखौ जों खोनाबोदों आरो नाथाय आथिखालाव जों थाउन टाउन सोहेरावबो थानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदि आरो नोंथां औ आरो जोङा नुनो थाङो ओ आबाद आबादनि बेलायाव जोङो गोदो बेहाय ओ दोरोङारि खान्थिजोंनो मावनायखौ जों नुबोदोंमोन ओ जेरैबायदि ओ नांगोलजोंनो हालेवनानै मानसियानो बेबायदि खामानि मावनानै आबादफोरखौ जोङो दैखांनानै लाबोदोंमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो बिगियानारि मुगाजों गोरोबहोनानै ओ गोदान मुगानि ट्रेक्टर मेसिन ओ वाटार वाटारटिलार पावार टिलार बेफोरबायदिखौ जोङो बा हायनाय बेफोरखौ नुबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो हासार हासार बाहायनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि जोङो गोदान मुगाजों बिगियानारि आदबजों जों गोरोबनायाव जोंनि दिहुनथायावबो बांबोदों गोदोनि समावहाय दिहुनथाय इसे बांमानि गैयामोन नाथाय आथिखालाव ओ दिहुथाया गोबां रोखोम गोबां बिबांनि नि जादों आरो आरो गोदोहाय जोङो माखासे आबादफोरखौल' मावनाय जायोमोन जेरैहाय माइ ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव बेबायदिनो पटल खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौल' मावनाय जायोमोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो ओ गोबां रोखोमनि आबादखौबो जोङो सरजाबदेरबाय जेरैबायदि जोङो नुनो मोनो थालिरनि आबाद नारें लेबुनि आबाद आरो राबारनि आबाद बेबायदिनो ड्रागन फिथाइनि आबाद चक्लेट चक्लेट बिफांनि आबाद बेफोरबायदि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव नाथाय बै समावहाय जोङो बेफोरबायदि फालांगियारि नोजोरजों आबाद मावनायखौ जों नुबोआमोन नाथाय आथिखालाव जों फालांगियारि नोजोरजोंबो ओ आबाद मावनायखौ जों नुबोदों आरो बेबायदिनो फालांगियारि बिथिङावबो जोङो बर'फोरा जौगाबोनायखौ जों नुबोदों बेबायदिनो बायस'नाय फानस'नाय बेफोरबायदि ओ एखनबा बायदियाव गय बायस'नानै फानफिननाय लेबु बायनानै फानफिननाय आरोबाव आरो जोंहा दङ ओ गस्ला लंपेन्ट बेफोरबायदि जिनि दखान गलाफोरबो होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरनो नोंथां आरो नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर बुंबावगोन नामा
ओ नोंथाङाथ' थारैनो नोंगौ नोंथाय होननाया बेफोरबायदिनो आरोना दाथ' गोदान गोनां आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनसै। सिगांनि समावहाय जाय आबादखौ मावामोन एबा जाय बुस्थुखौ मावामोन दा आथिखाल मावनायखौ नुनो मोनसै आरोना। सक्लेट बिफांखौबो जोङो मा बेफोरबायदिनो गय गय आबादनि एबा गय आबो मोनसे आबादा होनजायो आरोना गय बिफांनि सिङावनो बेखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरोना। आरो बिजों लोगोसे ओ लबार बिफां लबार बिफांनिबा जोङोबा मा मोनो मोनसे ओ आथा बेनिफ्राय लबार बहनायखौ जाय नुनो मोनो आरो ना बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनसै। जेरै आरो बिदि मोनसे ओ ड्रागन फिथाइ बेखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनसै आरोना बेफोर गोबां रोखोमनि फिथाइ मावनायखौ जों नुनो मोनसै। जायखौ जों सिगां मावामोन नाथाय बेजों लोगोसे माखासे बुस्थुआबो गोमालांनो हमबाय आरो ना जेरै बेबायदि आबाद मावनाय दांनायाबो खम लांनो हमबाय जानो हमना लायोबा जों बेसर बेसराखौबो जों लासै लासैनो मा खमालांनायखौ हम नुनो मोनसै आरोना आरो बेजों लोगोसे खम बिबांनि मानसिफ्रा मावनायखौ नुनो मोनसै। जेरै दालिफोरखौबो खम बिबाननि मानसिफ्रा मावनायखौ नुनो मोनसै आरो बर' मानसिफोरा। जेरै आबादफोरखौ होनना लायोब्ला जों माइ आबादखौबो बुंनो थाङोदि गय बाय गायजोबनानै थालिर बिफां गायनानैहाय बेफोरबायदि मावनायखौ जों खम नुनो मोनसै आरोना जुदि गोदोनि बेखौ नायोमोनब्ला बेफोरबायदि आबादा गोबां गायनायखौ नुनो मोनोमोन। बेजोंनो लोगोसे जों बुंनो हायोदि आरोबाव बेफोरबायदिनो सिगांनि समाव जुदि फालांगि मानसिफ्रा जुदि खम मोनब्ला नाथाय दानि समाव फालांगि खालामनाया गोबां जालांबाय आरोना जेरै दख'नाफोरनि बेदिजों लोगोसे गाननाय जोमनायनि। बेफोरो मा आथिखालाव बांलानो हमबाय आरोना बर'फ्राबो बेफोरखौहाय मा गुबुन जाथिफोरनिखौल' नङा। जों बर'फ्राबो बेफोरखौ मावलांनो हमबाय आरोना। थिग बेफोरबायदिनो आरो नोंथाङा फंनैसो आरोबाव बेफोरनि बागै होनबावनो हागोन नामा?
ओ नोंथां ओरैनो जयैनो बुंनो थाङोब्ला ओ बर'फ्रा गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां सोलायबाय गोदोहाय जोङो एसे गोग्लैसोनाय बायदिमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ गुबुन हारि फोरनिफ्राय सोलोंनानै बा गुबुन बेबायदिनो साखाथि फाखाथियाव थानाय मानसिफोरनिफ्राय जों सोलोंनानै। गोबां जौगानो हानाय बेबायदि जानायखौ जों नुहुरबाय आरो आरो नोंथां गोदोनि समावहाय जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो एसेबां मानि गोसो होनाय नुवामोन आरो। नाथाय आथिखालाव जों सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंनि बर' समाजा गोसो होनायखौ जों नुदों। बेबायदि नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंना दोनथ'लायनोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां दोनथ'नो हासिगोन गोजोनथों नोंथां।
औ।